औ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि नोंथां औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आंथ' दा दङलै ओरैनोसो जिरायनानै सिखारनानै ओरैनो दंथयो
आचसा आंनि नोंथांसिम फन बुहरनायनि जाहोना जाबाय
औ रायज्लायनो गोनां मा खोथा बेयो
हागोन नोंथां मानो हाया जानो जेनेबा जोंनि हारियाव दोरोङारि जिबि जुनारफोर जिब जुनार फिसिनायनि बागै एसे सोमोन्दै सावरायनो सान्दोंमोन आरो नोंथांजों
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायनो हागोन जेबो नङा
नोंथाङा अमा दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बोरमा बायदि मुवा बेसाद फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
फोरमायनोथ' हानाया हागोन जेबो नङा ओरैनो जेनेबा माबे मासेनि सायाव जेनेबा अबे मोनसेनि सायाव
नोंथाङा गिबियाव दे जेनेबा अमा फिनायनि बागैनो फोरमायग्रोदो
औ अमा फिसिनायनिया अमा फिसिनायखौथ' जोङो जेनेबा माबानो हायो जोङो केयार खालामनायनि सायाव बांसिन जायो आरो ना जोथोन लानांगौ बांसिन जोङो अमाखौ गिबियाव जो जोङो सिगां जों हाथायाव बायनानै लायग्रोनांगोन ना अमाखौथ' बेनि उनाव जोङो जोलैनि थाखाय औ अबे जोलैया मोजां बेखौ जोङो नायनानै बासिनानै लाबोग्रोनांगोन आरोना एखमबा बेबो जानला मोनला जोलै फैयोना माने सोरबा माबा मुलिफोर होननानै फेदेरनाय जायो आरो सोरबा बेमार जानायखौ फानफैयोना अमा गोरलैफोरखौ बेखौ बासिनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना जोङो ओरैनो बेनि उनाव जोङो न'आव लाबोदो ओरैनो आदारफ्राथ' जोङो होनो हायो होनाया गुन्दै गुन्दै जेनेबा आरो खाथिफ्राव जोङो खाथि खाला जोङो ओरैनो थास' माबा माबि दाना रुना होनो हायो ना
औ औ
बेफोर बेखौ जोङो बायनानै फिसिनो माबानानै लाबोनानै रुहोनानै जोङो अमानो आदार होनांगोन आरोना बे समाव नोङो एसे जानो जाहोनो थाखाय जोङो संख्रिबो साननाय जायो आरो ना एसे टेस्टि गोथावसिन खालामनो थाखाय बे दाना आरुनायाव संख्रिबो साननांगौ आरो ना अमाफ्राबो जानो उम अमाफोर फ्रावबो जानो मोजां मोनो जानो गुन्दैफोरावबो सारनांगोन एसे आरो अमायाथ आथिखालाव दा अमाया थ एसे बेमार जालोगासिनो बेखौ नुदोंना बेखौबो जोङो जों नआव बाहायनायाव जोंनि मुलिफोरखौबो बाहायनो हायो आरो आदारजों लगायनानै होफानो हायो
आतसा आथिखालाव अमा बेदरनि बेसेना बेसेबांसो थांदों नोंथाङा मिनथिगौ नामा
अमा बेदरनि बेसेना आथिखालाव ब्रैजौ बाजि अबावबा ब्रैजौ बिदिनो जायगा लायो जायगा नोंथां माने
औ औ
जायगााजोंसो बे
अमा फिसिनानै बेफार फालांगि खालामना संसार जानाया जाथाव नामा नोंथां
जाथावनायाथ जानो हायो नोंथां खिन्थु खस्थ दं आरोना
औ
खस्थखौ रुजुननानै लाग्रोनांगोन सिगां नोंथाङा माबादों नामा एसे बेफार खा फालांगियाव ओंखारनो नागिरदों
बेखौथ सानगासिनो नोंथां जेबो साख्रि बाख्रि नागिरना मोनाखै बेनिखायनो बेफार फालांगियाव आगान होनोसै नामा बेखौ साननानै दङ आं एसे
औ मोजां नोंथां बेबो
औ बेनि बेनिखायनो आं एसे गियानफोर बुथुमलाबायगासिनो दङ नोंथां औ जाहाथे थे इयुनाव जेबो खस्थ मोनहैया औ
नंगौ नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनावसो मोनसे सोंनो नागिरदोंलै सोंलु
मा सोंथि नोंथां सोंनो हागोन
नों नोंथ दा बेफार फालांगि माबा खालामनो नागिरदोंना ओरैनो जेनेबा आंबो बिदियाव ओंखारनोबा जो मा खालामनाया मोजां जागोन गाहाम जागोन जेनेबा नोंनावथ दा एसे आइडिया दंसै ना दंनायाथ
दंनायालाय दङ नोंथां एसे गोबां गैयाब्लाो एसेबाबो दङ आरो ना बेफार फालांगि बुङोब्ला मालाबा लाब जानाय मालाबा लस जानाय
औ थायो नोंथां औ औ नंगौ थायो
जेनेबा नों मोजां मुवा बुस्थुफोरखौ बासिना लाबोनानै बायना लाबोना फाननो हायोब्ला नोंहा मुलाम्फा थायो
औ नंगौ
औ माब्लाबा नोंहा लाब बो जागोन मालाबा समाव नोङो फाननो हायाब्ला गोबां लसबो जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां बेथ सैथो बाथ्राया
आथिखालाथ' जोङो गोबां मुवा बेसादफोरखौनो गुबुन जायगानिफ्रायसो लाना फैयो मैगं थाइगंबाबो जों मैगं थाइगंनि बेफार खालामब्लाबो मैगं थाइगंफोरानो आबादारिफोरा मुलि बायदिसिना गोबां बिदि बाहायनाय बेनि जाउनाव मैं थाइगंफोरा गोबाव सम थांलिया आरो ना सानसे साननैनि उनावनो मैगं थाइगं फोरा रानलांनो हमो माबेबा समाव सेवलांगोन हमो
औ
जायनि जाउनाव सानसे साननैयाव फानजोबनो हायाब्ला मैगंफोरा गाज्रि जालाङो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ
नोंथाङाबो बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनो सानदों नामा?
मावनोथ' साननाया सानहांदोंमोन माने आं एसे नोंथांनियाव गियान आरजिनो थाखाय सोंहरनाय जादोंमोन आरोना मावनाया उनाव मावगोन औ दानो मावा मावनाया एसे उनाव सम लानानै मावगोन
बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनोब्लाबो मोनसे थि जायगा नागिरना लानांगौ नोंथां जेब्ला मोनसे थि जायगाया मोजांहाय सायख'जागोन बा सुबुंफोरनि थांलाय फैलाया बांसिन जायोना अब्ला बेफोरबायदि जायगाखौ खौनो सायख'ना लानांगोन अब्लासो नोंथांनि बेफार मावनाया बांसिन मुलाम्फा
मुलाम्फा जागोन औ औ औ ओरैनो
बुंनायसाय नोंथां
ओरैनो जेनेबा हाथाय हाथाय हाथायावल' बे माबा मैगं थाइगं फानहैयो ना ओरैनो दखान दैलि जेनेबा ओ सप्ताहि बाजार दंना मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सानफ्रोमबोनि हाथाय बेयाव
औ नंगौ नोंथां आङो खाथि खालानि बाजारफोराव लाङो आरोना सम सम ओमफ्राय मोनसे आंहा जायगायावनो मोनसे लुखाना दोनखानाय दखान दं बेहायबो फानबाय थायो दैलि माने सानफ्रोमबो जों बेहाय फानो माब्लाबा जायगानि दखाना जेनेबा गोजान जायगायाव बाजार लाङोबा बाजाराव मैगं फाननो लाङोब्ला जायगानि दखाना बन्द' थाथ'यो आरो ना नोंथां
अ नंगौ नामा
औ
उम मोजाङानो नोंथा होनब्ला
मोजाङाथ' दाय बाराद्राय गाज्रियाव सोलिथ'वाखै नोंथाङा मोजाङैनो सोलिगासिनो
औ
माब्लाबा बोथोर लाना बोथोर गाज्रि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नामा
औ
नोंथाङा दायोलाय माथो मावगासिनो दं
आङो दायो बे अमानि माबाखौनो एसे माबागासिनो दंलै आं नोंथां अमाखौनो एसे गिदिर बुरजा लानाय दंना बेखौनो नायथ'गासिनो दं आङो बेखौ नायनांगौ जायोना
गोबां
सम लायो सम औ औ औ सम जोथोनै लानाय जोंसो मोजां जायो औ नोंथां
औ औ
खोनादोंना
अ खोनादों नोंथां
जोथोन लानायजोंसो मोजां जायो होनदां माने जिब जुनारफ्राबो नों जेसे एसेबां जोथोन लागोन एसेबांनो मोजां जागोन माने बेमार आजारनिफ्रायनो बारग'गोन जिब जुनारफ्रा आरो थाब देरखांबोगोन नोङो आदारखौ सम थु सम होबाय थाबा
औ औ
आसलथे नोंथां दोरोङारि आदबजों फिसियालासिनो एसे गुबुन आदबजों फिसियोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनगोन नामा नोंथां
अ मोनो मोननो हानायाथ' मोनो नोंथां ओं खिन्थु ओरैजाय फिनोबो हायो ओरै ओमफ्राय ओरै फानोबा जों जेब्ला फानो अब्ला जे बैसोर माखासे फालांगिरिफ्रा माने बासियो आरोना नोंथां नैबे मुलिखौ होनानै फेदेरनायसो नैबे नै बेबायदिसो साननानै बासियो आरोना बिसोरो बुंनानै बेखौ आं एसे गारस'नानै ओंखायनो दोरोङारि आदबजोंनो फिसिनाय जादों आरोना आङो माने खस खालामनानैबाबो दामा दोरोङारि फेदेरबो बिदि दोरोङारि आदबजों फेदेरोबा दामा एसे बांसिन मोनो आरोना नोथां
मोजाङानो बाथ्रा अब्ला नोंथां नोंथाङा अमा फिसिनायनि अनगा गुबुन जिब जुनारफोर फिसिबावो नामा
जिब जुनारथ' ओरैनो बोरमा दं जेनेबा बोरमा अमा बोरमा थाबाय बोरमायाथ' खानांगौल' नालाय
औ
उम बेखौ खानाय मानाय बेनोसै आरोना
बोरमायाबो बुरजायै नं नामा नोंथां
बुरजा गैया नोंथां ओरै अमाखौ बांसिन नायनांगौ जायोना जोथोन लानांगौ जागौ बेनो बेनि थाखायनो अ बोरमाखौ आं एसे खम लादों आरोना एबार खनसेयाव बोरमा लानो सानदों आं साननायाथ' खस्थ'आ खमना नोंथां बेयाव बोरमायाव औ अमाया खस्थ' ओंखायनो एसे अमाखौ
खाथि खालायाव लांदां फोथार दङब्लालाय बोरमा फिसिनाया मोजां नोंथां
लांदां फोथारथ' गैनाया गैया ओरैनो जेनेबा ओरैनो न'नि बारियाव खानाय जायो आरोना गोजानावसो जोंनिया न'निफ्राय बेनिखायनो
दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंना लानो हाबाय नोंथां
औ औ औ नोंथां नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे इयुनाव लोगो मोनलायगोन नोंथां अब्ला दोनथ'लायनोसै औ दे